ब
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ हा?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खौरांमोन नोंथांनि?
अ नोंथाङा बेस्थ' नामा माबाफोर खामानियाव?
ओ नोंथ'आ नोंथां आं ओरैनोसो जिरायनानै दंथ'यो दा।
अ। अब्ला आङो नोंथांजों ओ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां।
अ जागोन दे। ओ बिदिब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि ओंख्रि सबाय आरो साम'जों संनायखौनो आङो फोरमायनो लाबाय।
औ।
फोरमायनो सानबाय आरोना। जों ओ सबाय आरो साम' साम'जों जोंनो संनो थाखाय जोंहा साम' आरो सबायखौ नांगौ। ओ जोङो सबायखौहायो दैमाफोराव जों ओ खन्नानै लायनाय जायो बा जोङो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय चेन्टारफोरनिफ्राय जोङो लाबोनाय जायो। ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ लाबोनानै जोङो बेखौ गिबियाव सोमना दोनफैयो आरोना जोङो बेखौ लाबोग्रोमोना ओ बेखौहाय जोङो जानाय जाया। मानो होननानै बुंब्ला साम'आव गोबांथार ओ लेथ्राफोर बेयावहाय हाबनानै थायो आरोना बियो जाहा ओ जे दैयावसो थायो नालाय दैयाव गोबां रोखोमनि मैलाफोरा माने बेयावहाय जमा जानानै थायो साम'आवहायो। ओमफ्राय बिनि मैलाखौहायो रुइगा होनो थाखायहाय बा बिनि दाखोनफोरा बिदिनो ओंखारनानै थायो सायाव बिनि थाखायनो जोङो साम'खौ ओ हरसे बा सानसेफोर जोङो बेखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सोमखांनानै उनावहायो ओ बिनि दा खोनफोरखौहाय जोङो सायनाय जायो आरो। ओमफ्राय सायनानै जोङो बिनि खिथुफोरखौबो दानस'नाय जायो आरोना। साम' नि ओ खिथुखौ जाहाथे बेयो सोबनायाव गबोनाय बायदि आरो मोजाङै साम'आ। ओमफ्राय बेखौहायो जोङो दान्स नानै खिथुफोरखौ समनि खिथुफोरखौ दानसोखांनानै बेखौहायो जोङो मोजाङै दैयाव दसे सोमबावनानै बेखौ सुनानैहाय उनावहाय बेखौ जोङो फुनाय जायो आरोना ओ बेखौहाय जोङो फुनाय जायो सोरबा बायदिया बेखौहायो सारायफोर बा देक्सिफोर एबा खेरगाफोराव लानानै फुयो गोबांथार बेखौ फुनांगौ जायो मानो होननानै बुंला बिनि मैलाया माने गोरलैयै खारनो नागिरा आरोना गोबांथार बेयावहाय मैला जमा जाखबनानै थायो बेखौ जों मोजाङै हुखनांगौ जायो आरो एनिफ्रायहाय ओ मा होनो बेखौहायो जोङो मनायावबो सं खनानै जोङो बेखौ फोननो हायो आरोना साफ खालामनो हायो बिनि मैलाखौ ओ बै मा होनो प्लास्टिकनि मना थायोना गुदुं गोनांहाय बेबायदिया मावनायाव जोबोद मोजां जायो आरो बे सामनि मैलाखौ माबानो थाखाय फुखनो थाखाय बेयावहाय सोनानै ओ संख्लनांगौ आरोना दै होस्रनानै होमबाना बेनि मैलाया स्र खारो आरो बेखौ खननै खनथामसो संख्लयोबा माने ओ खननै खनथामसो बेखौ मोजाङै संफोरनानै बिनि मैलाखौ खारहोनो हायो ओमफ्राय बेखौ बेबायदिनो ओ बिनि मैलाखौ खारहोखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव सो नानै दोनबाव जायो आरोना ओ दसे गोबावनो आदा घन्टा बा एक घन्टा आरो बेयावहाय सोरबा बायदिया निमबुनि ओ बा नारेंनि बिदैखौबो हो होयो आरो जाहाथे ओ बिनि मैला खारनाय बायदि जिहेथु नारेंआ जेनेबा गोखै जाहैबाय नालाय बेयाव एसिद थायो जेन अर नानै निलाया माने खारनाय बायदि आरो ना ओ बेयाव नारें बिदैखौबो सेबनानै सोमनायाव दसे होफानाय जायो आरो एक घन्टा बा आधा घन्टासो ओमफ्राय उनावहाय बेखौ मोजाङै सुहरनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा ओ मा होनो बेखौ सबायजों संगोन नालाय जिहेथु सबायखौ जोंहा मा बेखौ जोङो हानि सबायजों संनाय जायो आरोना हानि सबायाइखौहाय जोङो ओ बेखौ एवनानै हुख्रेमनाय जायो आरो हुख्रेमनानै ओ बिनि मा होनो बेखौ सोरबा बायदिया उवालावबो देयो आरोना सामखौ बिनि बिगुरफोर खारहोनो थाखाय जिगाबफोर होफानानैबो देनाय जायो जेन साम'आ बांद्राय गेब्लेद्रायि बायदि आरो ना। जिगाबफोरबो होफायो खायफा बायदिया ओमफ्राय बेखौहाय देनानै उनावहाय एसे देरस्र'नानै बिनि बिगुराजों खारनाय बायदि बेखौ संग्रायजों जावस्र'नाय जायो आरो। माबाखौहायो समायखौ ओमफफ्राय उनावहाय बिनि जावस्रोखांनायनि उनाव बेखौ मा होनो दै फुदुंनायाव दैखौ फुदुंसिगोन आरो ना दैखौ फुदुंनानै दै फुदुंनायावहायो मा होनो सबायखौ होसननाय जायो आरोना गोदोबहोनाय जायो। ओमफ्राय बेवहाय खारैखौबो होनाय जायो आरो लोगोसेनो सहाया जों गुरै जानाय बायदि रुइनाय बायदि खारिखौबो गोदौनाय समाव होसिगोन ओमफ्राय बेखौहायो जोङो गोदौ होनोनाय समाव जों खोबनो नाङा आरो मानो होन्ला बियो खारै होयो गोदौफावो नालाय ओमफफ्राय बेखौहायो मोजाङै गोदौ होनोनानै रुइजासिम रुरैखांबाथाय बेखौहाय जोङो सागंजों सानाय जायो आरो ओमफ्राय सागंजों सानानै बेखौ मोजाङै साग्लिनानै लाग्रोनाय जायो। आमफ्रायो फारसेथिं जोंहा सुनानै दोननाय साम'खौ जोङो थावआवहाय जोङो सेरनानै सामब्राम बानलु एसे होनानै माने थावजों थावआवहाय सेरनानै बेखौ एवनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेखौ दै होनानै साम'खौ जोङो से फोमोननानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्रायहाय उनावहाय ओ मा होनो एसे फोमोनखांनायनि उनाव बे ओ सानानै लानाय साम' अ माबाखौ सबायखौहायो साम'आवहाय होसननाय जायो आरोना ओमफ्राय उनावहाय बे औ दसे गोदौ होसिगोन आरो मोजाङै ओमफ्राय गोदौ होनोनानै मा होनो मोनजासिम मो मोजाङै बेखौ गोदौ होनोनानै बेयावहाय उनाव मोननोसै समाव गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोरखौ जोङो होदेरनाय जायो आरो मोदोमनायनि थाखाय बेनोसै आरो ना प्रसेसा ओमफ्राय आं बेखौनो बुंबाय दायो नोंथाङाबो माबाफोर बुङोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ आं नोंथां नोंथाङा सबाय सबायजों साम जि ओंख्रि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि संनायनि सोमोन्दै जि खोन्थालांबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ आं आं नोंथां। आं दा नोंथांजों जोंनि बर' समाज आरो जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानबाय नोंथां। जोंनाहाय बर' समाजाव जिउखौ माबायदि बाहायोमोन आरो दा थिखालाव माबायदि बाहायो? बा जौखौ लानानै जोंना माबायदि मोनसे फोथायनाय बा जौआ माबायदि मोनसे जायगा लादोंमोन जोंनि बर' हारियावहाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायलांनोसै दा जोङो औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि सम आरो दानि समजों बर' समाजनि रायजो जानाया जोबोद आलादा जाबोबाय जोङो गोदोनि जोंनि बर' हारिनि रायजो जानायनि सोमोन्दै जोङो उनसंनो थाङोब्ला बा नायनो थाङोब्ला बियो जोबोरैनो माने गोदोनियाहाय जोंना ग्रोम ग्रोमसिनमोन आरो इनायनो रोसि ग्रोमसिनमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथाय
औ।
ओ मानो होनना बुङोब्ला जों बेफोरखौ जों आबै आबौनि खोथाफोरनिफ्रायबो मिथियो आरो जोङो सल' बाथाफोरनिफ्रायबो जों खोनानो मोनो जेरैहाय जोंना गोदो बर' हारियावहाय गामि गामि न'खरफ्रोमबो जों मिथिनो मोनो जे जानाय लोंनायनि जेबो आंखालानो गैयामोन जेरावहाय जोंना ओ जाग्रा फिथाइ सामथाइखौबो जोङो न'आवनो बिफां लाइफाङाव मोनोमोन। जाग्रा फिथाइ सामथागनिबो आंखाल गैया आरो मैगं थाइगंख खौबो जोङो लामा बारिफोराव जोङो खालाबायनानैनो जोङो मोनोमोन लोगोसे अमा बेदरनि ओं खोथाखौथ' दा बुंखासै जोंनाहाय बर' हारियावहाय गोदोनिफ्रायनो अमा दाउ फिसिनानै जोंना जाबोगाखा बेदरनि जोंहा जेबो आंखाल गैया लोगोसे नानिबो जोंहा आंखाल गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंना गाव गावनो बर' सुबुंफोराहाय खाथि खालानि दैमा बिलोफोरावहाय थांनानै ना सारग्रा ना गुरनानै लाबोग्रा सबाय ओ सरि ओ निमाहा हो नोंथां। साम' आरो खांख्राइ बायदि जोंना हमनानै लाबोग्राखा आरो गोदोनि फ्रायनो दा जोंनाहाय बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गै गैया जेरावहाय जोंना ग्रोम ग्रोम बर' हारियाहाय जानाय लोंनायजों जिउखौ खुंबोखादों होननानै जोंबो मिथियो दा बेनि अनगायैबो जोंना गोदोनि समाव मा होनदों जोंना जौ होननाय मोनसे लोंग्रा जिराद जाय लोंग्रा जिरादा जोंनि बर' हारियावहाय ओरैबायदि मोनसे जायगा लाबोदों बे जिरादा माने ओरैबायदि जायगा लादों जे बिनि मानाहाय जोबोद गोजौ होननानै जों बुंनांगोन आरो। जेरैहाय जोंना ओ जायगा लानानै दंब्लाबो माने जौआहाय जायगा लादोंब्लाबो बेखौ माने जोंना ओ खालि लोंनाय हिसाबैल' नोङा बेखौ जोंना माने मान बावनाय बायदि फुजा फोरबोआवबो जोंना बेफोरखौ बाहायोमोन जेरैहाय जोङो गोदो बैसोगोरा एबा बोराय बुरिफोरा बिफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ मिन्थियो आरो जोङो। जेरैहाय बे जौखौनो जोंना हाबा, खेराइ, सावरि बादालि, आलासि बुजायनाय, अजा मान बा वनाय आरियाव बे जिरादखौ जोंना जोबोद बाहायोमोन आरो। लोगोसेनो जोंहा मोदाय दावदाय फुजा होनाय समावबो बे मोदाय दाउदायनियावबो फुजा होनायावबो जोंना जौखौसो माने मोदायनि मुङै बावग्रोनाय जायोमोन आरो। आरो बाथौ फुजानि समावबो जोंना बाथौनि मुङै बे जौ बिदैखौसो बावोमोन आरो। दा जोंना बेखौ लोंग्रा जिराद हिसाबैल' नङा बेखौ जों फुजा फोरबो हिसाबैआव फोरबोफोरावबो जोङो बाउनाय हिसाबैनो जोङो मिथिनानै मोनो जे बियो माबायदि जोंना मान लाबोदों। माबायदि मान गोनां जायगायावहाय जोंनि बर' हारिया बे जौखौ दोनोमोनो आरो। दा जौ गिसियाबो जोंनि बर'नि माने मिलौ हाबलायनाय लोंग्रा मुवाखा जायखौ माने जोंनिया बर' हारियावहाय साफ्रोमबो सुबुंखौ बा न'खर न' खरनो बेफोरबायदि जौफोरखौ जोंना सावनानै लोंनायखौ जोङो मोनथिखायो। जेरै दा नाथाय दानि बायदि जोंनाहाय मा लोंग्राफोरा आबगारि नङामोन आरो गो दोनाहाय गोदो जोंना सानदुंखा ओ सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै मेङोब्लासो देहाखौ गोजोन होनो बिदि खुरैफा जौ बिदैफोरखौ लोङोमोन। लोगोसेनो बायदिसिना बेराम फोराव माने जौ बिदै खौ लोङोब्लालाय गायो होननानै जेरै हासुदै गोजा जानाय, देहायाव साख्रुब सु ख्रुब मोनोब्ला आरो खि खफा जानाय बा सान्दुं नांनाय बेराम जायोब्ला जौ बिदैखौसो माने लोङोमोन आरो। ओमफ्राय आरो खिलाय गोबालाय बायदि थैहां थैहां खैफोदाव गोग्लैब्लाबो बर'फोरा बे जौ बिदै लोंङोमोन आरो माने बेफोरखौ लोङोब्लालाय गायो होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आं आरो हारियाव। ओमफाय बेथ' बेसे सैथो नंगौ नोङा बेखौथ' मिथिला नोंथां। लोगोसेनो जोंना माइरंजों बानायनाय जुमायाबो जोंना जोबोद माने गिदिर जायगा लाबोदों जेरैहाय फुजा बाउनाय बेमार जब्राफोरावबो जुमाय बा जौ नङाब्लानो जाखाया आरो जोंनियाहाय। जेरै हालेवग्रा मोसौ फोराबो जोंना लो-लोरबां जालाङोब्ला मा खालामोमोननो एमाव देनानैसो जाहोयोब्ला राखाङो होननानै एमाव देनानै बिदिखौ जाहोयोमोन आरो मोसौफोरनोबो। लोरबां जायोब्ला जाहाथे गोख्रों जाफिनो होननानै लोगोसेनो बर' फोरनिया माने माइब्राया ओरैबायदि माइब्रानि जौआ ओरैबायदि माने बर' फोरनि ओ मिलौहाबलायनाय लोंग्रा जेनेबा बैसागुआरि खेराइ रंजाथाइ फोरबोफोराव माने जोंना माइब्रानि जुमायसो संखायो आरो। बेनि अनगायैबो ओ जोबोर जोंना असे सोमोन्दोनि सुबुंफोरखौ जोंना मोजां मोननायफोरखौ फोरमायनो बा सोरबा सुबुंनो जोंना मान होनायफोराव मा खालामोमोन जोंना जौ बिदै लोंहोनानैसो ओ मोजां मोननाय बा मान होन बावनायखौ जोंना दिन्थियोमोन आरो दा बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदैजों समाजाव गोजौमान लाखिबोदों होननानै जों बुंनो हायो ओ गावनि न'आवबो जोंना माइब्रानि जौ बि दै लोंहोनानै गावखौ गोसो गेवलां दिन्थिनो नाजायोमोन आरो थिग बेबायादिनो बर' समाजावहाय जोंना माने जौखौ लोंग्रा हिसाबैल' नङा बेफोरबायदि मान होनाय आलासि सिबिनाय फुजा फोरबोफोरा बाउनाय बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे बेखौ लोंग्रानिल' अनगायै बेखौ मोनसे गोथार मुवा हिसाबै बे बाहायबोदों आरो जौखौहाय जेरैहाय जोंना जुलि फोरबो बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो बायदि रंजानाय फोरबोफोराव बेखौ गोदोनिफ्रायनो जउखौ जोंना एफा एफा लोंनानैसो मेथाइफोरखौ ख ओ खनो बा मोसायो रंजा खुसि खालामो आरो जौ लोंनायनि गेजेरजों गेजेरजोंसो नाथाय दानि बायदि ओरैनो लोंज्लाबाय होननानै गावखौ सामलायनो हायियाव नांज्लाय खमज्लाय जालाबायनाय बेफोरदि नंज्रायामोन आरो गो